औ आंनि आवाजखौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ औ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रि दंथ।
बिदिब्ला नोंथां गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरगोरनाय जाबाय।
औ गोजोनथों नोंथां।
औ दा बिदिब्ला नों नोंथां आं नोंजों मोनसे आयदानि सायावसो फंनैसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा स
औ नोंथां औ हागोन।
औ दा आयदाया जाहैबाय जोंना बिरोंदारिमिनारि गोनोखोआरि आदबजों दिरुननाय जोंना मोब्लिब बिजि ओ मोब्लिबनि बागै जोङो दान्दिसे दसे सम सावरायनो होननानै नोंजों कल खालामनाय जादोंमोन आरो। ओ बिदिब्ला जों जागायनोसै नामा ना नोंथां?
औ खोनाबाय दे नोंथां।
औ दा नोंथां ओरैनो जोङो मोब्लिब होनबाथ' सरासनस्रायै जों गासैबो सुबुङानो मोनथिजोबफ्रांखायो। मोब्लिब होननानै बुङोब्ला जायनोखि बोगथाबा गोहो बा मा ओ माबा मोनसे मुवा बेसादफोरखौहाय मुवा बेसाद मानेखि जायनाखि आयरन बा लहा जिनिस बेफोराव सर्ट जानाय नङा होमबा? बेखौनो जोङो मोब्लिब होननानै मिथिनाय जायो आरो जेरै जोङो मोब्लिबनि जोहैनो जों बायदि रोख खोमनि ओ खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनो हानायखौ नुनो मोनदों आरो। दा जोङो आरो ओ मोब्लिब होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि समाव माबायदिमोन आरो आथिखालाव माबायदि सो ओ सोलायनो हमखो। ओ गोदो मोब्लिब दंना गैयामोन। बा मोब्लिबनि ओ माबादि बाहायनाय जायोमोन। ओ बेफोरखौ जोङो गुवारै सावरायगोन ना नोंथां।
औ-औ नोंथां।
औ बिदिबा नोंथां गोदोनि समाव ओ जोंना मोब्लिब होननानै बुङोब्ला गोदो जोंहा एसेबां बिदि गैयामोन। जेब्ला जोंनि आइ आफानि सम बा आबै आबौमोननि सम ओ बे समावहाय जोंना मोब्लिब गोहोआ गैयामोन ओ जायनि जोङो बै समाव ओ बाथि बा जोंना ओरैजाय केरासिनजों सोलिग्रा मोनसे ओ मुवा होननानै बुंनांगोन आरो ओ जायनोखि जोङो बिनि ओ जोंथि सोरांजोंनो सोरां जोंथिजोंनो जोङो ओ न'खरनि मोनाबिलि समावहाय ओ बायदि रोखोमनि खामानि बा संनाय खावनाय बा ओ जोंना फरायनाय बायदि ओ रोखोम बाय खामानिफोरखौ जोङो ओ खोम सिनि गेजेरजोंबाबो बा नैबे जोंना ओ केरासिनजों जानोखि सोलिग्रा मुवा बेजों जों मावनो गोनां जायोमोन आरो ना नोंथां। औ नाथाय आथिखालाव जों नुबाय जे माखासे साननि सिगांनिफ्राय जोङा ओरैजाय मोब्लिब ओ बिरों दारिमिनारिनि गेजेरजों जोंना ओ मोब्लिब गोहो फैनाय लोगो-लोगो जोङो ओ सोरां सोरांथिखौ जों मोननो हादों आरोखि जाय ओ जेरै जायनोखि जों ओ मोब्लिब मोब्लिबनि ओ गेजेरजोंनो जोङो गोबां ओ गोबां माने गोबाव ओ गोलाव सम बा ओ गोलाव सम जायगासिम ओ जाय सो स्रां जाहैनो हानाय बा बे मोब्लिब दारिमिननि गेजेरजोंनो ओ जोङो ओ गुवार जायगासिम माने नुसारनाय बा सोरां ओ सोरांसारनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ।
जेरैनोखि जोङो हरनि समाव दायो खोमसि खोमलाव थानांला बा गोदो जेरै ओ जोंनि आइ आफामोना ओ केरासिनजों सोलिग्रा ओ मोनसे बाथिजों बा मोनसे लेमजोंहाय ओ थायोमोन नाथाय बै समावहाय ओ जेरैबायदि आथिखालाव मोब्लिबा जेसेबांखिनि पहर होयो बा सोरांथि होयो बै समावहाय बिदि नङामोन। आं केरासिनजों सोलिग्राया जाबाय दखरसेनि थाखायल' मोनसे ओ दाबसे जायगानि थाखायल' सोरोंथि होयोमोन। नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनबाय जे मोब्लिबदो मोब्लिबनि जोहैनो जोङो ओ गोबां रोखोमनि बा ओ गोबां गुवार जायगानि ओ मोनसे ओ बाल्बनि जोहै बा मोनसे जोंना ओ सरासनस्रा जोंनि ओ मा होनगोन बेखौ जायनोखि फहर होग्रा मोनसे बाल्ब बे बाल्बखौहाय जोङो बाहायनाय जायो जेरै जोङो ओ बिनि जोहैनो गोबां ओ गुवार गोसारथिखौ जोङो गो मोननो हायो आरो नाथाय आथिखालाव बुंनांगोन जे मोब्लिबनि दारैनो जोङो बायदि रोखोमनि संनाय-खावनाय ओ बिरों दारिमिनारि माने ओ गोबां मुवा बेसादखौ जों दिरुनन्नायखौ नुनो मोनदोंसै आरो ना नोंथां?
औ नोंथां।
जायनि जाहोनाव जोङो संनाय खावनायनिफ्राय लानानै जि जोम सुनायनिफ्राय लानानै ओ बायदि रोखोमनि ओ जोंना ओरैजाहाय ओ ग गोलोम बोथोरनि समाव बा गरमनि समाव जोंहा गुसु बा थान्दा जाहोनो थाखाय फ्रिस बाहायनाय बेफोरबायदि ओ खामानिफोरखौहाय मोब्लिबनि जोहैनो जोङो मावनो हायो आरोखि ओ जाय जायनि जा जोहै जोङो ओ जि सुनायावनो होन बा ओंखाम ओंख्रि संनायावनो होन जोंहा ओरैजाय मोब्लिबनि थाबाय ओ मोब्लिबजों जोंहा सोलिग्रा मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ हिटार हिटार होननानै बुंनाय जायोमोन। नाथाय बर' हाव मा होनो आं बेखौ मोनथियासै। ओ बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जोंहा ओरैजाय मोब्लिबजोंनो जोंहा ओ बाहायनो हानाय दै मथर थाबाय आरो बरिं थाबाय। बिफोरनो जोङो ओ बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौहाय मावनो हाबाय जेरैहाय जोङो न न'नि आबाद फोथाराव बा माबा मोनसे खामानि फोराव बाहायनाय आरो ओरैजाय जोंहा मटराव थाबाय मटरा जोंना दै लोंनो थाख फाय बा जोंना, जि जोम सुनो थाखाय बा दुगैनो थाखाय थाबाय ओ आरो बिदि बिदियैनो बायदि रोखोमै जोंहा मोब्लिबनि जोहै ओ गोबां खामानिफोरखौहाय जोङो गोरलैयैनो मावफुंनो हादों आरो ना नोंथां?
औ
बिदिब्ला नोंथांमोननिखाय जा मोब्लिबनि खामानिया बोरै सोलियो आरो गोदो बोरैमोन आरो आथिखालाव बोरै सोलायखो ओ बेफोरनि बागै नोंथाङा फंनैसो सुंद'यै बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां जो ओ गोदो गोदाय जोंनि ओ गामि ओनसो औ मोने बांसिनानो बिदिनो बाथिफोरजों इदिनो न'आव माने स्रांनि गोनांथि जायो नालाय बे स्रांखौ लायोमोन आरो जोंना सलार फोर बाहायोमोन बिदिनो साननि बिदुंनिफ्राय जोङो ओ बेटारि बायदि चार्ज होनानै माने जोङो बिदिनो लाइटफोरखौ जोङो माने सुयोमोन। नो आरो थिग बिदिनो जोंनिया माने गोदोनि बि जोंहा माने बिदिनो सलारनि बेटारिजों चार्ज होनाय बिदिनो जोङो टि भि सिडि बिदिनो मे बे दामग्राफोरबो माने बिदिनो नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि दिनाव आरो ओ जोनाव कालारिं टि भि बायदिफोर गैयामोन बिदिनो ब्लेक एन्ड हाइट टिभि गोदोनिफ्राय नुबोदों जेनेबा दिडसजों ओ दिस गोनां सिडि आरो टि भि बिजों माने कानेक्ट खालामनानै जेनेबा बिदि नायनाय नुनो मोन जों आरो जोंना नेसनेल ओ दिदिनो दिदिनेसनेल चेनेल मोनसे दङमोन बिदिनो टि भियाव बिदिनो पुराना मडेल टि भियाव। बेखौ जों माने बिदिनो बेद टारिजोंनो माने जोङो नायखौ नुबोनो मोनदों आरो दा माने गोबां इदिनो सोलायबोबाय। दायो माने ओ इदिनो कारेन्ट ओंखारबाया इदिनो बिदिनो कारेन्टखौ माने जोङो गिबियाव बिदिनो गिदिर गिदिर दैमाफोरनिफ्राय बानायनाय जायो। बिदिनो देम बानायनानै देमनिफ्राय जों माने जेनेरेल टेक्टर बहायनानै बिनिफ्राय माने टारबाइन बायदि बहायनानै जोङो बे टारबाइननिफ्राय माने बिदिनो जों मोब्लिब खौ बानायनाय जायो। बे मोब्लिखौ बानाय जानाय जनायाव दा बिदिनो गोबां बिदिनो गामि गामि एबा जोंना टाउन थटाउननिफ्राय बोना लाबोनानै बिदिनो गोबां लाखनि गोबां, बिदिनो रोजा रोजा भल्टेजफोरखौ जोङो खमाय खा खमायबोनानै जोंना गामि एरियाफ्राव बिदिनो बास्लाय बास्लाय बासाय स्लायनानै बिदिनो न' न'फ्राव माने बिदिनो राननानै होजोब्बाय आरो दायो। बिदिनो गभमेन्टा माने बिदिनो बयनिबो न'खराव दा मिटार बायदिसिना होसै। दा बेफोरो माने बिल सु बिल बायदिसिना बाहायनायनि फैसा बायदिसिना होनांगौ जायो। दा जोंना माने सिथिं थांबा मोजांबो जादों। जोंना आरो गोदोनिफ्राय माने जिसिबां जोंब्ला माब्लादि लाइट जोङो गोसो बायदि खामानियाव बाहायनो हायाखै दा जोङो गोदोनि दिनावथ' बिदिनो जोङो बे फेक्टारिजोंथ' जोङो दै मथर बायदिखौ बाहायनो हायामोन नालाय जोङो न'फ्राव दायो गोबां बिदिनो सुबिदा जाबाय, बिदिनो जोङो दै म टर बायदिखौ जों बाहायनो हादों। बिदिनो जोङो गोबां दै खावनायफ्राव खस्थ' जायो आरो गोबां गो थुरनि दैफोरखौ जोङो बोहरनो हाया, आरो गोजौआव नाखोहरनोबो हाया बिदिनो जोङो दा टरफोर बाहायनो हादों बिदिनो कारेन्टनि लाबै जोङो बिदिनो टेंकिफ्राव जोङो, दै जमा खालामनानै बिदिनो जोङो न'फ्राव बाहायनो हादों आरो जोङो दायो माने जल जिबन मिसननि बायदिसिना कारेन्टफोरनि बिदिनो दै फोर जगायनो हानाय बायदिसिना मेसिन फोर बायदिफोर साइन्टिस्फोर माने गिदिर गिदिर फिल्टार बानायनाय बायदिफोरखौ माने लाबोबाय। बिदिनो गामि-गामिफ्राव बिदिनो दै दैफोरनि सरकारि गभमेन्ट माने बि दैफोरनि जेनेबा बिल गोनां आरो बेफोरो बेफोरखौ माने दा राननानै होजोब्बाय आरो। दा बेफोर गाससिबो माने मोब्लिब फैनायनि थाखायनो जादों। माने मोब्लिबा माने, जोंखौ माने जोबोद बिदिनो सहाय होबाय बिदिनो खामानिफ्राव आरो जोंना बुंनो थाङोब्ला माने जोंना मोजांसिन जादों गोदोनिफ्राय। गोबांसिन सोलायबोबाय जोंनि जिनिस दासिम जुगाव आरो उनावबो बिदिनो सोलाय लायबावथों। जोंनि थाखाय इसिबांनो सोलायगोन इसिबांनो मोजांसिन जागोन। दा जोंनो बेफोर मोब्लिब गोहोआ जोङो बाहायनो रोंबा जोंनि थाखाय जोबोद सहस। खामानियाव होयो। दा जोङो गरम बोथोरखौ जोङो गोदोनि दिनावथ' जोंना फेन बायदिफ्रा गैयामोन। फेन, एसि, फ्रिज जोङो गोसो जाबानो बिदिनो थान्दा खालामनो हायो जदिनो दै गुसुफोर बानायनानै जोंङो लोंनो हायो। ओंखाम ओंख्रिफोर जों थान्दा खालाम खालामनानै लोंनो हायो। आरो जोंनिया गरमफोर जायोबा बिदिनो बारफोर जोङो लानो हायो। आरो बिदिनो गोबां बिदिनो गरम जायोब्ला जोंनिया बिदिनो ओ बिदिनो दलाफोर बायदिखौ जोङो लोंनो हायो एबा थान्दा खालामनानै जोङो लोंनो हायो।